औ
औ नोंथां
औ नोंथां खोनादो
माखबर
अ मोजाङा नोंथां नोंथांनिया
औ दों मोजाङैनो दङ
दा जोङो
ओ मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय नोंथांसिम हेल हेल
नोंथां खोनादोंबा औ माने दान्दिसे स सावरायलायनि आरो ना नोंथां
दे दे औ
औ माने ओ रंजालि बैसागुनि बागैनो एसे सावरायलायनोसै आरोना
दे जागोन दे नोंथां
औ माने नोंथां जागायनोसै आरो ना जों सावरायनायखौ ओम माने बैसागुआ माने आसामनि हारिमायारि फोरबो आरोना नोंथां
हारिमायारि फोरबो
औ हारिमायारि फोरबो आरोना बेयो असमिया हारिमुनिबो माने आंगो बाहागो होननानै मोनथिनाय जायो आरोना माने बैसागुआ आसामनि खालि फोरबोल फोरबोल नङा आरो ना नोंथां बियो हारिमायारिनिबो मोनसे ने नेर्सिन नेर्सोनथि आरोना नोंथां माने बैसागुआ हारिमाया नुनो मोनसे नेरसोनथि होनना मिथि फिनाय जायो आरोना जोङो। माने ओ बैसागुनि गेजेरजों माने आसामनि सुबुंफोरा मिथिंगायारिजों खालि सोमोन्दो लाखि होननानै रायजो जानायखौबो जों मिथिनाय मोनो आरोना।
औ औ।
माने बैसागुआ ओ गुबैयै माने आबादारि जिउजोंबो सोमोन्दो दं होननानै जों मिथिनाय जायो आरोना। ओम ओम माने ओ बर'फोरा बर'फोरा आबादजोंनो जिउ खांग्रा हा हारि महरै सिनायथि जायो आरोना। बे आबादारिफोरनि आ आखायावनो माने ओ मि थिंगानि महरा गुस्लायनो खाबु मोनो आरोना। नोंथां बे औ बेबादिनो औ।
निफायनो
औ औ आगोलनिफ्राय औ औ ग्रोम ग्रोमैनो माने रंजा बाजायैनो माने ओ बैसागुखौ औ औ।
ओ रंजाबोबाय थायो आरो।
ओम ओम ओम ओम ओम। नंगौ नंगौ माने
जोंनि बर' बर'नि नि बैसागुआ जाबाय गिबि दान गिबि दान दिन बिगियान नङा होम्बा?
औ नोंथां। माने सुबुंफोरा माने बैसागु खौ माने ओ जोंनिया मोनथाम मोनथाम रोखोमाव माने लानाय जायो होनदों नोंथां। जेरै ओ रं जालि बैसागु आरोना। रंजालि बैसागु एबा ओ बैसो बैसागो आरोना नोंथां। ओ फाय नैथियाव दं माने मागो फोरबो एबा मागो दमासि आरोना नोंथां
अ नंगौ
थामथियाव दङ काति फोरबो एबा कातिक गासा माने गासा सावनाय बैसागो आरोना नोंथां गासै सावनाय बैसागु माने नोंथां बे रंजालि बैस माने सैथो दाननि जोब था सान एबा ओ खालारनिफ्राय जाजेनो आरोना जोबथा साननिफ्राय जाजेनो आरोना औ-औ बे औ-औ जायो बे रंजालि बैसो सागु माने ओ गोदो गोदान माने दाम मोन सेहालागै माने फालियो होननानै खोनायो आरोना जोङो
दां
औ औ खोनायो माने औ आथिखालाव माने औ आथिखालाव माने बेद खमायनानै माने सान स्निसिमल फालिनाय नु नुसै आरोना जों दा जिखिनि नुयो आरोना औ स्नि सान फालिनाय नुसै आरोना
जोंनि बे फैसाखौ नोंथां मा मा खालामो एसे हागोन नामा नोंथां बैसागु खालामनायनि औ औ नों बैसाक सेैथो दाननि लास्ट ओ सानखालि ओमफाय दमास दा बुङो नोंथां बे दमासि सानखालि जोंनिया गासैबो बे दमासि सानखौ खालि उम फिथाबो सावनाय जायो
औ जायो जायो
नङा होनबा नोंथां माबेबा गामिआव ओनसोलाव आ माबेबा। सा नङा नोंथां
औ नंगौ नंगौ थारैनो औ
थावनिफ्रा आरौ लावदुम, ओ इदि संनाय जायो नोंथां,
औ नंगौ नंगौ नंगौ
नैबे लारु
औ नंगौ
अवान हायद्रेहाय नोंथां
बानायनाय जायो आरो माने ओ बैसागुनि औ
औ दमासि औ मागु मागो आव बन बनायनाय जायो जोंनियाव,
औ मागौ आव मागो दमासि, से बनायनाय जायो आरोना नोंथां,
औ मागोआव आरो बैसागुआव बानायनाय जायो,
औ माने औ
बिदिनोथ' रंजा बाजा गासैबो, न'खरजों न'खर न'खरनि सुबुंआ मोजाङै रायज्लायो, आ गुबुन रायजोआव बा जायगायाव खामानि मावनो थाखाय मावनो थाहैनायफोरा फैनाय जायो आरो रंजानो एबा जानो थाखाय नङा होमबा नोंथां,
बैसाग गौनि माने गिबि सानखौ माने जोङो मोसौ खै बैसागु होननानै बुंनाय जायो आरो ना औ मोसौ बैसागु होनना मिथि, बिनाय जायो आरो ना, नोंथां माने, बे सानखालि माने मानसिफ्रा फुङावनो ओ दुगै लोबै माने मोसौफोरखौ माने, ओ
औ बै सान खालि थुखायनाय जायो औ औ मोसौखौ थुखायनाय जायो नोंथां बे सानखालि
मोसौफोरखौ थुखैयो आरोना, मोसौफोरखौ ओ जोंनिया थु खैयै लोबै माने थाव फोनो माने हालदै माने बायदिसिना ओइ गंफोराव फोनोआरोना औ औ
सो बेसाद नांगौ जायो जेरै बेस-बेसादेबारि फिथाइ बेसादेबार फिथाइ जेरै लाव लाव फिथाइ फान्थाव फिथाइ देग्लि लिटिनि था थान दालाय एबा बिलाइ आरो बे हालदै हालदै गोथां नथां बेखौ जोङो था सिथा होना लायो जों नोंथां बेखौ सिथा सिथा मालाबो सुयैखौ दोंनै दोंथामसो माल
औ औ औ औ लायो
अ अ हाखर एबा दैमा दैसायाव
औ औ दे औ ला ओ लांनानै माने जोंनिया लाव लाव फान्थावनि खाजजों माने खुबैनानै सुखनाय जायो आरोना नोंथां
ओमफाय बे देग्लि गिदि दालिजों बुनानै मोनसे मोन्थोरो दों आरो नोंथां लाव जा फान्थाव जा बोथोर बोसोर बाराय बारायलां
औ औ औ सानफा एफा बारायलांबाय था नंगौ नंगौ औ मोजाङै मोजां फोलेरा बाराय लां ङो
बेनि थाखाय बे मानि मानिनाय जायो आरो बे मोसौ बिहु ओ बैसागोखौ ओमफ्राय थुखैखांनानै बे गंआव थुखैखांनानै बे गंआव आ थाव गुबै
औ थाव गुबै जाथिथाव जानायथाव फोननाय जायो आरोना औ नंगौ औ।
फागा बे खाग्रा हाग्रा बेखौ ना मोसौ खाग्रा फागाया।
औ औ नंगौ औ औ औ माने ओ थुखैखांनायनि ओ उनाव मान ने ओ मोखौखौ उदाङै हेगारना होनाय जायो आरो।
ओ बे फागाखौ बावखांनानै गोदान खानाय जायोना नोंथां?
औ गोदानै खानाय जायो। नंगौ थारैनो। अ
ओमफाय आं नोंथांनियाव फंनैसो बाथ्रा ओ सोंनो लादों आरोना थां माने ओ रं दानि बैसागु मोसानाय मोसानानै माने ओ माबायदि रंजा बाजा बाजायो बैसागुखौ बाबेनलाङो माबायद दिमा मा माने बाबेन लांनायखौ आं नोंथांनियाव सोंनो सा
औ औ जागोन नोंथां बैसागुआव ओरैबायदि ओरैबायदि जोङो। उम फालिनाय जायो। ओ मोसौ बिहुआ ओ मोसौ बैसागोआथ थांबाय। नोंथां बेनि नखानायै से टार बेनि से बेनि न अखानायै से टारिखनिफ्राय मानस इब बैसागो से थारिख खालि मा बैसागो बुंनाय जायो अ से थारिखै जोङो उम गोदोरा उन्दै खौ मान होयो। उदैया गिदिरखो नखर नखर थाना खुलुमो। बोर बियो बा ओ इस जेरनि नि थानसालिफोराव ओ बोरबो होयो। औ औ बेनिफ्राय बिनि बे खालिनो सासे सानैया बैसागो माग एबा मोसायो खायसेया बिनि नखानाय हेलौ आ स्नि सानहा लागै रंजायो आरो नोंथां
औ नंगौ थारैनो थारैनो थारैनो औ माने औ बोराय बुरै बोराय बेन्थ सेंग्रा सिख्ला माने गासिबो रंजायो आरोना औ औ औ
खेबसेल ना बोरायनि बेनिखायनो औ गासिबो बेखायनो स्नि सानहालागै रंजा आरो नोथां बेनि नखर नखर औ नोंथां
दायो आं नोंथांनियाव मोनसे बाथ्रा सोंनो लादों आरोना ओ रंजालि रंजा बाजायै माने मागिनानै मोननाय रांखौ नोंथांमोना माबायदि खामानियाव बाहायो। एसे फोरमायना होनो हागोन ना
बेख
औ
खोनादों औ औ खोनादों खोनादों